हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ आं नोंथांजों दिनै बर'नि गाननाय जोमनायनि बागै सावरायनो हागोन ना? बर'फोरा दे गोदोनिफ्रायनो गामसा गानो माबाफोरा आइजोफोरा ओमफाय हौवाफोरा गामसा बिदिनो बेफोरखौ गानबोगासिनो दं दाबो हेलौ औ औ बर'फोरा देन दखनायाव गोबांनो दख'नाखौ मारै दायो नोंथां नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना?
बर'फोरनि गान्नाय जोमनायनि बागै
औ दख'नाखौ मारै
बर'फोरनि गाननाय-जोमनाय होनोब्लाथ' जोंहा बर'फोरनियाव हौवासाफोरनि गाननाय-जोमनाय आरो हिनजावसाफोरनि गाननाय बेबायदिनो मोननै रोखोम मोननो हायो दा सिगाङावनो आङो हौवासाफोरनि गाननाय जोमनायखौ बुंग्रोनोसै
औ
दा हौवासाफोरनि गाननाय जोमनाय होनोब्ला गोदोथ' गासिबो बांसिनानो गामसाखौनो गानोमोन
औ
गामसाखौबो जों गोदो बेबादिनो हाबा-हुखा बा फोरबो बा बायदि खेराइ
औ
फोराव बांसिनानो गामसाखौ जों लिंथि बा सारायमाइ थेबनानै गानोमोन
औ
नाथाय ओरैनो न'आव थानायाव लिंथि थेबालासिनो ओरैनो गानोमोन
औ
दा गामसाया गुबुन गुबुन खालारनि थायो जेरै गोजा, गोथां, निला
औ
फान्थाव गाब बेबादिनो गुबुन गुबुन गाबनि थायो दा बे गामसाखौ आथिखालावबो गानबोबाय थागासिनो दं गो गोदो गोदो गोदायनिफ्राय सोलियै सोलियै आथिखालावबो गानबोगासिनो दा फारसेथिं दं जोंहा हिनजावसाफोरनि गाननाय-जोमनाय दा हिनजावसाफोरनि गाननाय जोमनाय होनोब्ला जों गोदोथ' गासै गासैबो बर' हिनजावसा बा आइजोफोरानो गासिबो दख'नाखौनो गानोमोन दा दख'नायाबो दख'नाया मोननै रोखोमनि जाहैबाय बे जाबाय मोनसेया अग्रं दख'ना आरो गुबुन मोनसे मोनसेया जाबाय लांगा दख'ना दा अग्रं दख'नाखौ गोदो गोदाय न'आव थानाय सम समाव एबा खामानि मावनाय समाव गाननायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो आथिखालावबो बेखौ खामानि मावनाय समाव गाननायखौ नुनो मोनो दा फारसेथिं दङ जोंहा लांगा दख'ना लांगा दख दख'नाखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा गानबोगासिनो दा बे लांगा दख'नाखौ बर'फ्रा गोदो गोदाय हाज हाबा हुखा फोरबो मेला बा खेराइ बायदि फुजा मेलाफोराव बे लांगा दख'नाखौनो गानोमोन आथिखालावबो गानो दा लां लांगा दख'नायाव गोदो गोदाय बर' आइजो फोरा गोबां न'आवनो खुन्दुं लुनानै गाब गानानै बे फोराव गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि आगर होनायखौ नुनो मोनो जेरै हाजो आगर
औ
ओ फारौ मेगन, बैग्रि बिबार,
औ
बिनिफ्राय लेवा आगर,
औ
मखर्दमा आगर,
औ
गोबां गुबुन-गुबुन आगरफोरखौ बे लांगा दख'नायाव आगर एरोमोन बर'फोरा
औ
दा आरो आथिखालावथ' गोबां सोलायनाया फैबाय
औ
बे बर'फोरनि गान्नाय-जोमनाय होनोब्ला आथिखालाव बर'फोरा हौवासाफोरा बे आथिखालाव मोननाय जेरै- ओ गामसायाथ' थाखाबायानो ओ दा बेजों लोगोसे जोंहा गस्ला गानो ग स्लायाव इस्पर्टिं, सार्ट, गेन्जि बेफोरबायदि गस्लाखौ बर' हौवा बा हौवासाफोरा गानो।
औ
गाहायाव लंपेन्ट गानो,
औ
पेन्ट गानो,
औ
दा बेफोर आथिखालनि जाहैबाय। गोदोथ' गामसाखौनो गानोमोन लोगोसे गोदो खर'आव सारामाय गोदो खर'आव फालि खावखानायबो दङमोन बिसोर फालि खावखायोमोन
औ
दा आरो हिनजावसाफोराबो बिदिनो गोदो ब्लाउस गाननाय गैयामोन गोदो दख'नाखौल' गानोमोन दा आथिखालाव गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि गाननाय- जोमनाया जोंनियावबो हाबफैबाय
औ
दा बर' सुबुंफोराबो बर' हिनजावफोराबो गोबां गोदान मुगानि गोदान गोदान जि जोमफोरखौ गाननो हमदोंसै
औ
दा गोदो गोदाय बर' हिनजावफोरा ओ ब्लाउस गस्ला गानालासिनो ओ
लांगा दख'नाखौ जान्जियाव ओ जेर जेरबायाव थेबनानै गानोमोन आरो जान माखासे थानायखौ जानजियाव थेबनानै गानोमोन।
औ
बेजों लोगोसे आरोबाव गावखौ समायखांहोनो फास्रा लायोमोन, बा फास्राजों फा स्रा लायाबा आर'नाइ लायोमोन, बे आर'नाइयाबो जाहैबाय बर'नि गान्नाय जोमनायनि रोखोमसे जि
औ
दा नोंथाङाबो बे बर'नि गाननाय-जोमनायनि बागै एसे फोरमायना होबावनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां उम बर' बर'फोराथ' मोननै रोखोमनि गाननाय जोमनायखौ नुनो मोनो हौवाफोरनि गाननाय हिन्जावफोरनि गाननाय गाननाय
औ औ खोनादों
औ बेयाव गोदोहायथ' गामसा हौवासाफोरा गामसा गानोमोन ओमफ्राय हिन्जाव हिन्जावसाफोरा दख'नाखौल' गाननाय नुयोमोन नुनो नुयोमोन दाथ' गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय जोङो
औ
गोदोहाय गामसाखौ गामसाखौल' गानोमोन आथिखालावथ' फोरबो जेनेबा फुजा बेफोरावसो गाननायखौ जों नुनो मोनो गामसा फोरखौ
औ
ओमफ्राय दख'नाखौ गोदोहाय हिन्जाव फिसाफोरा एबा आइजोफोरा गोदोहाय गानबाय थायोमोन आरो आथिखालावथ' जों बेखौ फोरबो एबा फुजा होनायफोरावसो आथिखालाव गाननाय नुनो मोनो।
औ
दख'नाखौ मोननै रोखोमनि मोननो हायो आरो ना लांगा दख'ना आरो अग्रं दख'ना
औ
ओमफाय ओम आरो बर' हिन्जावसाफोरा गन्थंआव नाफाखुल गानो ओ खोमायाव फेरा गानो
औ
ओं हौवासाफोरा खर'आव फालि खावखायो
औ
ओमफ्राय ओ बिदिनो आर'नाइ आर'नाइखौबो गामसे ओम जान्जियाव खायो आरो
औ
दखनायाव गोबां आगरखौ एरनाय नुनोमोनो जों जेरै दिंखिया गर बिबारनि मुङै जेरै दिंखिया आगर ओ बैग्रि बिबार आगर बिबा आगर ओमफ्राय जेरै ओ बिदिनो मावजि आफा
औ
ओ
खासेव मानबायनाय आगर
कासेव मानबायनाय आगर औ औ औ गोबां दं आरो आर'नायाव जोङो हाजो आगरखौनो एरनाय नुनो मोनो हाजो आगर गैयाबा आर'नाइबो जानो हाया
औ
नोंथाङा बर'नि दख'नायाव होनाय आगरफोरनि बागै एसे सम होननो हागोन ना?
औ दा आं दहाय सिगाङावबो एसे बुंलांखादों दख'नायाव जोंहा माखासे गोबां आगरफोरखौ होयोमोन जेरै ओेरै खासि हाथाय बैग्रि बिबार लाव आगर बेबादिनो आरो दंबावो जोंहा
औ
दावराय मोख्रेब लेवा आगर बेबायदिनो गुबुन गोबां गोबां आगरफोरबो दंबावो जेरै जोंहा माखासे जिब जुनारफोरनि नामनि मुंनि आगर दं। जेरै मावजि आफा गराय आफा मैदेर आफा ओ खांख्राइ मानबायनाय
औ
फारौ मेगन
औ
बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोम आगरखौ नुनो मोनो बेखिनियानो। आरो गोबां दंबावो माखासेखौ आं बारा नामफोरखौ मोनथिजोबला
औ
औ
होमबा नोंथां दिनैनि आयदाखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन।
औ
औ
दे बिदिब्ला नोंथां
ओं नोंथां